औ खोनादों ना नोंथां?
औ औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथांनि हरनाया जाहोना मामोन नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ। बिदिब्ला आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानैसो कलखौ खालामनो खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा दसे सम टाइम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ। ओ बिब्दिब्ला जों बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ बयबो मिथिखायो ओ बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथाय दख'ना आरो गामसानि बाथ्राखौनो सिगाङाव मखग्रोनांगोन।
औ नंगौ नोंथां।
आथिखालाव जों बांसिन बर' आइजोफोरखौनो ओ दखना गान्नानै गावनि जि समायना बेखौ माने समायथिखौ लाखिबोगासिनो। दख'नाखौ जों ओ बर' आइजोफोरा मोननै रोखोमै गाननायखौ नुनो मोनो। ओ लांगा दख'ना आरो अग्रं दख'ना।
औ।
बेबायदिनो ओ जों दख'ना गाननायजों लोगोसे बर'फोरनि जि देलायग्रा
औ।
बेखौबो सावरायफानो हायो ओ बे गाननाय जोमनायाव जे ओरैहाय ओ खानाय फिथोब खाथोबनाय
औ।
बा बायदिसिना गहेना गाननानै गावखौ समायहोनो
औ।
जों गिबियाव बिदिब्ला दख'ना बिनि सोमोन्दै एसे दख'नाखौ माबोरै गान्नाय जायो बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायग्रोनोसै।
औ।
ओ दख'नाखौ बर' आइजोफोरा गोदोनि समाव आथिखालावबो जों नुनो मोनो, गोबां बर' आइजोफ्रानो जों दख'नाखौ गाव गावनि न'आवनो दा बेबायदि दानानै गानबोदों।
औ।
ओ दख'ना ओ दानो थाखाय जों ओ आथिखालावहाय ओ हाथाय एबा बाजारनिफ्रायसो बेबायदि खुन्दुंखौ बायना लाबोनानै दख'नाखौ दानाय जासै, गोदोनि समावथ' ओ बर' आइजोफ्रा ओ गावसोरनो जिखिनि खुननिफ्राय बा एम्फौनि जि फिथोब बेनिफ्राय खुन्दुं दिहुन्नानै जिफोरखौ दानाय नुयोमोन, नाथायबा आथिखालाव जों ओ बे धोरोमखौ नुनो मोनलिया।
औ
औ ओम बेबायदिनो दख'ना दानो थाख ओम गिबियावनो बाजारनिफ्राय हाथाय बा बाजारनिफ्राय जों खुन्दुंखौ बायना लाबोनानै खौ जों जेन्टेराव थुननानै लानाय जायो ओ थुननाय खामानिया जेब्ला जोबो ओ जोबो अब्ला जों बेखौ सोंनाय जायो। खाथि न'खर न'खर न' खाथिनिनो आइजोफोरा ज' लोगो नांलायनानै बे खामानिखौ मावो। बेबायदिनो सोंनाय ओ बा नो खननाय बेफोर गासिबो जोबजोबनायनि उनावहाय जों दानाय खामानिखौ मावो दानायखौबो जों ओ आगर गोनां बा आगर गैयि बेबायदि साला माथा जायखौ आगर होयाबालासिनो दायो बेखौ जों सालामाथा होननानै बुंनाय जायो बेबायदि मोननै रोखोमाव दानाय जायो।
नंगौ औ नोंथाङा बुंलांनाया औ जोङो बर'फोरा बर'फोरनि दोरोङारि दानाय लुनाय बा जोंनि गाननाय जोमनाय होनबा बुङोब्ला जों बेखौनो मिथिनो हायो नङा होमबा नोंथां। जों बर'फोरा गोदो गोदाय दायनिफ्रायनो जों जि जोमखौ जों गावनि आखाइजों गावनो दाबोनो हादों। आरो जेब्लासिम बर'फ्रा समाज आरो गामि गायसननो रोंबोदों बै समनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा गावसोरनि जि जोमखौ गावनि आखाइजों दाबोनानै जोमबोनाय गानबोनाय मोन्दों बर' आइजो फोरा नों ओ मोननै दख'नाखौ गानो नोंथाङा बुंलांखाबाय नङा होमबा अग्रं अग्रं दख'ना आरो जोङो लांगा दख'ना नङा होमबा
औ
गोदोनि बर' आइजोफोरा जोङो जोंनि गानग्रा जोमग्रायाव गोबां आगरखौ जों एरखांहोनायखौ जों नुयोमोन जेरै दाउसा मोख्रेब हाजो आगर फाराव मेगन दिंखिया आगर आरो बिदिनो जोङो दाउसा मोख्रेब बिदिनो जोङो दावराय आगर गोबां माने आगरफ्राव बर'फ्रा जोंनि गाननाय बा जोंनि दख'ना बा जोंनि बे अग्रं दख'नाफोराव जों एरखांहोनायखौ जों नुयोमोन।
आरो लोगोसे बर' आइजोफोरा जोङो बेल' नङा गामसाखौबो बर' आइजो फोरानो दायो हौवासाफोराथ' गाव गामसा गानदा दानानै गाना हिन्जावसा बा आइजोफोरासो जोंनो हौवासाफोरनोबो गामसाफोरखौ दानाय जायो आरो
आरो गोदो जोङो नुयोमोन जोङो उल हि होननानै बुङोमोन नङा होमबा जायखौ जोङो ओ फैसा रां गैयिनि थाखाय जोङो गोबां जों बाहेर हाथाय बाजार औ जों जि जोमखौ बायना लानो हायामोन। न'आवनो जों उल हिखौ दायोमोन आरो नोंथाङा खोनादों ना? बैजों दि जोंखौ गोजांनो था गोजांगा होनो थाखाय जोङो जि जोमोमोन उल हि होननानै बुङो जायखौ नङा होमबा
औ नोंथां औ नोंथां
खुनि बिदिबो जोङो जोंख्लाब माख्लाब गुदुं जाग्रा जिखौबो जोङो बाहायनायखौ नुयोमोन गोदो। बेफोरो जोंनि जोंनि थाखाय जोबोर मोजांमोन आरो बै समाव बर'फ्रा गाव गायनि जि जोमखौ गावगायनो दानानै लायोमोन। नोंथाङा बुंनाय बायसा जों बाजारनिफ्राय खुन्दुं लाबोनानै जोङो थुनना लानानै जोङो किसानाव जों दानाय जायोमोन नाथाय जोङो आथिखालाव जोङो हिसानखौनो खम नुबाबो जोंनि गामि ओनसोलावथ' जोबोर खमायबाय हिसान दानानै जि जोम गाननायाव बांसिन आइजोफोरानो आथिखालाव बायजोनिफ्राय मोननाय हाथाय बाजाराव मोननाय मिसिंजों दानाय जोङो बारा बाहायनायखौ जों नुसोयो आरो आथिखालाव। बियो जोंनि थाखाय जोबोर ओ खहा गोनां मानोना जोंनि आखाइ हाबाखौ जोङो गावगायनो लाखिनो हायाब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोर जेंना आरो मानोना जोंनि रांखान्थि हालोदा जोबोर गाहायाव थांगोन आरो मालायनि मिसिनजों दानाय जि जोमखौ जुदि जों बाहायबाय थायोब्ला जोंनि बे रांखान्थि हालाद दा मालायनि आखायाव थांजोबगोन आरो बेखायनो जोङो जोंनि जि जोमखौ जोङो गावायनो दानानै गारनांगो आरो गोदोथ' जोङो जोंनि बे आर'नाइखौ जोङो जोहोलावफोरा बहाबा ओ दावहायाव थाङोब्ला जोङो गावनि हरसेनि गेजेरावनो सोंनानै हरसेनि गेजेरावनो दाना हरनायबो। जोंहा बिदि सल' बाथाफोराव जो खोनानो मोनो नङा होमबा नोंथां बिदिनो बै समावबो जेनेबा ओ जोङो बर'फ्राथ' बै समनिफ्रायनो दाउहा नांबोनानै जाग्रा दावहा नांबोफेरनो मोननाय बर' हारियाबो माने गोबां जारिमिन दं बेखायनो जोंनि बर'फोराबो दिनै आर'नाइखौ गोबां दिनै जि आइ टेक मोनबाय आर'नायइाबो। आरो आर'नाइखौ जों गोबां बिबाङाबो फाननो हायो दिनै फन देरस' थाखानिफ्राय जेरै ओ पसिसस' तिन हाजारसिम दङो जेरै आरो जोङो मुगानि आर'नाइ बा मुगानि जिफोराथ' दिनै मार्केटआव गोबां दाम नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो बा रोजा द' रोजा लायो अब्ला आं नों थांनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैबाय नोंथांमोननि साइडआवहाय ओ बै इसानजों जि दानाया बियो दोङ ना गैला नोंथां औ खोनादोंना नोंथां औ नोंथांमोननि साइदआवहाय बे हिसानजों जि जोम दानाया नोंथांमोननि साइडआवहाय दोङो ना गैला।
ओ आथिखालाव जोंनि बे ओनसोलावहाय
औ
बे ओ जि जि दानाय ओ बेखौ जोङो बर' आइजो फ्राहाय लाखिबोनायखौ नुनो मोनबोदों। ओ बेबायदि गेदेर गेदेर दख'ना नङाब्लाबो ओ जों। फिसा फिसा गामसाफोर बा बायदिसिना जोमग्रा ओ जायखौ बुङो। साख्रि ओ बेफोरखौ जों ओ दानायखौ नुनो मोनबोदों
औ
ओ अब्लाबो जों गोदोनि बायदि ओ बा गोदोनि जि दोरोङारि दानाय लुनाय बे दोरोङारि दानाय-लुनायाव जों ओ गोबां सोलायनायखौ नुबोदों आथिखालाव जोंनि ओनसोलावबो ओ बेबायदि। गुबै दानाय ओ गैला होननानै बुंबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा मानो होनब्ला गोदोनि जोंनि बर' गामिफ्रावहाय बर' आइजोफ्रा बा जोंनि बर' गंफ्रोमबो न'खराव ओ जों माने न'खर न'खर ओ बे साल खुन्था। जि जि दानायनि ओ गोनां मुवा बेखौ जों बयनिबो न'खराव नुयोमोन। नाथायबा आथिखालावहाय जों ओ न'खरसे न'खरनै ओ बा हमनानै ला गंसे गामियाव जौसे गिदिर न'खर दं बेनि गेजेरावहाय जों ओ जि जोन बा जिगिरि न'खर बा नैजिगिरि न'खर बेनि गेजेरावल' जों बेखौ नुनो मोनसै आरो
औ
ओ बेजों लोगोसेनो जों आथिखालाव जोंनि बर' आइजो फोरनि गेजेरावबो गोबां गाननाय-जोमनायनि बेलायावहाय सोलायबोनायखौ नुनो मोनबोदों
ओ जेरै जों दख'नानि सोलाय आथिखालाव गोबां बर' आइजोफ्रानो बा बर' सिख्लासाफोराहाय ओ गुबुन हारिनि दिहुननाय बा गुबुन हारिनि गोहोमाव खोख्लैनानै। जेरैहाय सुइजार बा जिन्स लंपेन्ट बा बायदि। खौबो गाननाय नुनो मोनसो मोनसै ओ बे खोथाया जों बे खोथानि थाखाय जों बर' हारिफ्रा माने गोबां खहा जादों होनना बुंनो हागोन मानो होनब्ला दख'ना होननानै नाय लोगो लोगोनो सासे आइजोखौ दख'ना गाननाय नुयोब्ला ओ जों गुबुन हारिफ्राबो मिथियो जे बे माने सासे बर' आइजो माने बेखौ जों औ गुबुननि सिगाङावहाय दिन्थिनो हायो।
नंगौ औ। ओ नोंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जोंनि बे गाननाय जोमनायनिफ्रायनो जोङो जोंखौ सिनायनो हायो नङा होमबा।
सोरबा सासे सेंग्राया गोदोनायाव जुदि आर'नाइ गामसा गाना जुदि बहाबा थाङो ओंखारलाङोब्ला बैखौ नुनानै सिया बर' हारिनि मानसि थिग बिदिनो आइजोफोराबो जुदि बहाबा मिटिंफोराव बा बबेयावबा जोङो गावागायनि जि जोमखौ गान्ना जुदि ओंखारलाङोब्ला अब्ला मिथिगोन बै आइजोआ बर' आइजो होननानै जों मानोना जोंनि गाननाय जोंनि हारिखौ जोङो सिनायथि होनायजों लोगोसे ओ जोंखौ मोनसे गोजौ लेभेलाव दैखांनायावबो बेबो मोनफा मोनफा बाहागो लायो माने बिफाव लायो आरो नोंथां मानोना जोंनि हारिमुनि गासै माबायानो आइजोफोरनाव थायो नङा होमबा जों आइजोफोरा जोब बांसिन दख'नाखौ गानो बा हौवासाफोराथ' बांद्राय ओ गामसा गाननानै जेराव मेराव गिदिंथिङो जे आइजोफोरासो माने दख'ना खौ बांसिन गानो आरो आइजोफोरासो बांसिन जोंनि हारिमुखौ हमथानायाव बाहागो लायो आरो।
औ नोंथां थारैनो
नोंथां नोंथांजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय जोंनि सावरायनांगौ टपिकखौ बे खिनावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ